हेलौ हेलौ
औ
मोजाङै खोनादोंना नोंथां।
खोनादों खोनानायालाय
ओरैनो
ओ दायो दङ ओरैनो।
हा
ओंखाम जाथवाखै जानाया दायो मोनखांना दं आरो
औ दा ओरैनो फैब्ला ओरैनो नोंजों मोननैसो खोथा एबा माखासे एबा जरखा आयदा लानानै फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथांआ फ्रियै दङंब्ला दसे ताइम होनो हागोन ना?
राय्लायजागोन
बिदिबा जोङो जर'फा आयदा हिसाबै जोंनि दोरोङारि अदेबानि जोंनि बर'फोरनि ओ जोंनि न'खराव फिसिनाय जिब जुनार बेफोरनि सायावनो आयदा हिसाबै लाबाय दा न'खराव फिसिनाय जुनार होननानै बुंङोब्लाथ जों गामियारि सुबुं हिसाबै नुनो मोनखाबाय थानाय जायो। बेफोरनि गेजेराव जोङो जोंनि बर हारिनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय एबा जोंनि जोंहा जिब-जुनारजों गोबां मोजांङै सोमोन्दो दंङ मानो होनोब्ला बर हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानि सायाव सोनारनानै रायजो जाबोनाय जेरै जों बुंनो थाङोब्ला नुनो मोनगोन जोंहा न'खराव मोसौखौ लानानै गोबां‌ फोथायनाय अदेबानि न'खरनि लोखि होननानैनो जो- बुंनो हायो।
औ
गिबिआव बैसागु
नोंथांनिखौ बारा खोनायासै आं।
जानो हागौ नेट प्रब्लेम। ओ जिखियानो जाया मानो। आं बुंदों ओ मोसौजों जोंहा बर' हारिआ गोबां सोमोनदो एबा गोथौ सोमोनदो दङ। जेरै जोङो मोसौ बैसागु अदेबानि मोनसे फोरबो फालिनायाव बयनिख्रुइ देरसिन फोरबो फालिनायावनो बेखौ सोसननानै लानायनि गेजेरजों जों मिथि मोनो जे मोसौजों बर' हारिआ गोबां गोथौयै सोमोनदो दङ दा बेबायदिनो गोबां जिब जुनारफोर मोननो हायो जेरै जोङो बोरमा, हांसो, दाउ बायदि बायदि मोननो हायो दा
औ
नोंसिनिथिं माबायदियै ओ मोसौखौ जिब -जुनारखौ माबायदियै न'खराव फिसिनाय जायो? बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायथिनानै होनो हागोन नामा?
हागोन हानायालाय। जोंथिंथ' दायो
औ दे बुंलांलाय बे बुंनांलाय नोंथाङा।
ओ जोंथिंथ' दायो मोसौखौथ' आजिखालि ओरैहाय जोंथिं बारा लानायखौनो नुला बिदिनो जायगानि एसे प्रब्लेम जायो नालाय दायोथ' इदिनो दैज्लां मेसें कन्टिनिउ मा होनो ओ आबाद मावनाय जायो नालाय ओरैहाय दायो इदिनो मा होनगोन मेसेंबाबो जुखाम गायो आरो दैज्लाङावबो माइ गायनाय जायो। ओ जायगानि थाखायनो एसे खम जायो खम जाबाय आरो ना। जोंथिंजाय मोसौ लानायफोरा ओमफ्राय बिदिनो खायफा खायबा बिदिनो फोथार ओमफ्रायो लामा -सामायाव इदिनो जाया गैयाबाबो लानाय जायो आरो लानायाथ' होमबाबो एसे खम जालांबाय आरोना सिगांनि बाइदि लाला बुरजा -बुरजा मोसौ ओ बिदिनो न'खरसेयाव दायो मानै सोरहाबा माथाम इदिनो सयथाफोरल'सो थायो आरो सिगांथ' गोबां बुरजा -बुरजा नुयोमो बेलेग फोरनियावहाय ओमफ्राय दायो एसे खम जालांबाय आरो।
औ
ओमफ्राय नोंसिनिथिंलाय माबायदि?
दा जोंनिथिंथ' मोसौआ आजिखालि ओ बुंनो थाङोब्ला मोसौआ थारैनो खम जालांनायखौ जों नुनो मोनबाय ओ गिबि गिबियावनो बेनि सोलायनायखौ जों बुंनो थाङोब्ला ओ आथिखालाव माने गोदोनि बायदि बोथोरखौबो मोनबाय थालिया मानो होन्नानै बुङोब्ला गोदो अखाया मोजाङैनो हाबाय थानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखाल समाव जों नुनो मोनो समजों खारफानायाव ओ जोङो हालेवनायनि थाखाय बाहायोमोन मोसौखौ नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनो जे हालेवनायनि था ओफ्राय गोबां मेसिनारि आदबजों जोङो हालेवनो गोनां जानानै फैयो मानोना बोथोराबो खनसेल' खनैल' अखा जुब जुब फैगोन आरो बिनि उनाव ओ ब्लद थाङो बेनिखायनो जों मिथिनो मोन दों एबा जों बुजिनो मोनबाय जे रां जायगाखौनो एसे सोलायना लानि माने आथिखालाव जोङो नुनो मोनो गोदोहाय जोङो मोसौखौ आबाद मावनो एबा खेथि खालामनो थाखाय जोङो बांसिन
ओं
सिन बाहायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो मेसिन फैनाय लोगो लोगो बिनि बाहायनायखौ एसे खम जालांनो हमबाय जेरै जोङो ट्रेक्टरफोर बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो हालौवनाय समावबो जोङो बेफोरखौनो बाहायो आथिखालाव आरो जोङो हाल हालेवनायनि अनगायैबो जेरै जोङो मारा होनाय बायदि बायदि बिथिङाव जोङो दिनै नुनो मोनो जे मेचनखौनो बाहायनाय नङा होमबा नोंथां
औ
बेनि अनगायैबो जोङो बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा बुंबोनाय जेरै गांसो फोथार अदेबानि जेरै दाबायदियाव जों नुनो मोनो दैज्लां समाव एसे दैबाना जानायजों खम जालांनो हायो आरो फानो जायगाबो उसुबिदा जायो आजिखालि आरो बयबो गोरान खेथि नङा होमबा जेरै जों जुफाम एमस बायदिना बायदिफोरखौ जों मावनो नुनो मोनो जायखौ नोंथाङा बुंबोखाबाय बेनि अनगायैबो आथिखालाव जोङो ओरैबायदि माने बेयो मोनसे बिबायारि मोसौ गुमनो थाखाय मानोना समाव जोङो गोबां गैथारि जागा बे आरो खाथि खालाव
उम
उम
बेफोरनि थाखाय गोबबां औ मोसौनि अनगायैबो जानो हागौ गोबां ओ जिब जुनार ओ फिसिनो
नेट असे ओ नेट एसे प्रब्लेम जाबायदां नोंथांनिया
दा जों जेनेबा ओ मोसौनि अनगायैबो गोबां ओ जिब जुनारखौ जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो बेनि बागै नोंथाङा सुंद'यै एसे फोरमायना हागोन नामा?
औ हागोन हानायालाय उम जोंनियावथ' दायो इद दिनो मोसौनि अनगायैबो दायो अमा, दाउ, बोरमा, फिसिनाय जायोना ओमफायो जोंनि माबाब जोंथ' जोंनिया थ अमा ओमफायो बिदि फिसियो आरो
अब्ला अमाखौ माबायदि फिसियो नोंसिनिथिं बेखौनो एसे अननानै खोन्थानानै होनो हागोन नामा
अ जोंनिथिं अमाखौ इदिनो इदिनो बायदिसिना माबा न'आवहाय इदिनो गुन्दैफोरा एसे प्रब्लेम जाबा मा होनो थास' एदिनो इंखुर माबा माबि रुना होयो आरोना ओमफायो इदिनो लासैनो इदिनो माबा लांनानैहाय फिसिलाङो आरो
दा नोंथाङा नोंथांनि माने अपिनियन एबा नोंथांनि साननाय बायदिब्ला बर'फ्रा जिब -जुनार अदेबानि न'आव लानाय जिब -जुनार फिसिनायनि फिसिनायनि गेजेरजों राङारि एसेबाबो मदद मोनोना मोना नोंथांनि साननायाव
उम बिदि फिसिनाय थ' एसेबाबो मोनहैयो आरोना राङारि माबा खौहाय।
बर' आइजोफोरनि राङारि बा बर' आइजेंफोरनि राङारि दोनथुमनायनि मोनसे राहा लामा होननानै बुंजागोन नामा बिखौ
ओं बुंजा बुंजानायानो जाहैबाय इदिनो जेबोथ' माबा गैयाना बेलेग खामानि इदिनो न'आव थाग्राफोरा बेफोरजोंनो रां दुमथुमनाय बायदि जाहैयो आरोना न'आव अमा फिसिनायजोंनो
नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनदों जे अमाबाबो बेराम फैबाय दाउबाबो बेराम फैबाय माने सम मोनसे ओरैबायदि नुयो जेन माने न'खराव माने जेसेबांखिनि दाउ दङ' दाउआ जों जांलांनाय। अमा दङ अमा जोबस्रांलांनाय। बेफोरखौ होबथानायनि। माबाफोर राहा लामा एबा माबायदि जोङो बेखौ होबथानो हायो नोंथाङा अननानै एसे खोन्थानो हागोन नामा?
ओम। बेखौ होबथानायथ' मा होनो जेनेबा इदिनो बिदि बुंनाय खोनादों आरोना मानसि सुबुंफोरनिफ्राय मा होनो बिदिनो बेमार जायैनि सिगांनो जेनेबा बेखौ होबथानो थाखाय मासे मासेनो इदिनो दाक। डाक्टार फोरनिफ्राय इसोरनि डाक्टारफोर थायोना इसोरनि। ओमफ्राय मासै मास। बिदिनो मुलि होनांगौ होननानै खोनानो मोनदों आरोना ओमफायो बेखौहाय होबाय थाबानो माने बेमार आजाराबो एसे बारग'यो होननाय खोनादों आरो।
जेखियानो जाया मानो बे सावरायनां आयदा हिसाबै जों लानाय जेखियानो जाया मानो बे सा-सावरायनां आयदा हिसाबै जों लानाय आयदाखौ एसेब्लाबो सुंद'यैब्लाबो जोङो सावरायनो हाबाय आसा खालामो इयुन समाव जोङो बिनिख्रुइ साबसिन एबा मोजांसिन एबा गोथौसिनै जों सावरायनो हागोन। बेखिनियाव नोंथाङा नोंथांनि सम। खौ होनायनि थाखाय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखरखौ बाउहरनाय थाबाय।
औ।
गोजोन्थों।
औ।